हेल
हेलौ‌ नोंथां
अ खोनादों।
औ खोनादों।
मोजा मोजाङैनो दंना नोंथां?
औ औ आं मोजाङैनो दङ।
नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो नोंथां?
आङो बांसिन बर'नि जेरै दोरोङारि होननानै बुङोब्ला बिदिनो अनला अनला दाउ। फोर बेनिफ्राय नारजि अमाफोरखौहाय आङो जानाय जाया बेखौ एसे गोखा मोनो ओमफ्राय थेवबो जि दोरोङारि हिसाबै आङो मानिनानै जायो सम सम लोगोसे बिदिनो बांसिन मैद्रु मैला बेफोरखौ आं मोजां मोनो आरोखि औ।
बिदिनो नारजिखौ मारै बानायनाय जायो नारजि गोरानखौहाय।
नारजि गोरानखौ
औ नोंथां।
जि गोरानखौथ जेनेबा आं आं आंनि न'खरनि एबा गुबुननावबो
औ
जा नुदों माने बे हिसाबैहाय आं खिनथानो थाङोब्ला जेनेबा फाथो गोखाखौ जेनेबा बै ओह गोथाङाव हानानै बेखौ फुनानै बेखौ फोरानना लाग्रोबाय नङा होनब्ला?
औ नोंथां औ
औ फोरानना लानानै जेब्ला बे फोराननायाहाय मोजां रोखोमै जायोब्ला
औ
बेखौ जोङो रुख'ग्रोनानै माबा मोनसे जेनेबा आइजेंफोर लानानै बायदि गुदुंजों रुनानै जेब्ला रुनाया मो मोजां रोखोम जाबायब्ला बेखौ सागं एबा मोनसे साग्लिग्रा दंना
औ औ
बेजों साग्लिनानै माने गेब्लेहोनाय जायो आरोखि।
औ औ
जेब्ला बे गेब्लेनानै जेब्ला मोजां गेब्लेयो अब्ला बेखौहाय माने संनायनि लाहार फाहार रेडि खालामनाय जायो आरोखि। दा बेबायदि संनाय जायो होननानै आंनि मोनदांथि एबा आंनि नुनायाव बेखिनो आरो नोंथां। श
ओरैनो नारजिखौ जोंहा मा मा बेदरजों जानाय जायो नोंथां?
ओरैनो नारजिजोंथ' जोंनि बर' हारिया बांसिन अमा बेदरजों बांसिन मोजां मोनो। ओमफ्राय थेवबो माखासे दानिया आथिखाल मुगायाव दाउ ब्रयलार दंना दाउ बयलारा
औ औ
बेजोंबो संनानै जानाय जायो। लकेलफोरजों आं बांसिन खम नुनो मोननाय जायो। फ्राय बांसिन आं अमा जों बांसिन नुयो ओमफ्राय नाजों सम सम सम नुनाय जायो।
औ औ
ओरैनो नोंथां अनलाखौहाय माबोरै संनाय जायो? अनलाखौ माबोरै संनाय जायो नोंथां?
अनला
अनला ओंख्रिया माबोरै जायो आरो माने माबोरै संजायो आरो
संनाय खावनायनि नेमफोरा
औ बोरै संनाय बोरै सङो बोरै मायो
औ औ अनला संनायनि नेमाबो ओ थिग बिदिनो जोङो माइरंफोरखौहाय अबेबा उवाल नङाबा बे टफिफोरावहाय माने देग्लिनानै ला गोरनाय जायो।
औ
बे देग्लिनानै लागोरखांब्ला बे अन गुन्दै खौहाय जोङो मानि जे ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामगोना बेवहाय जोङो ओ देग्लिखांबाहाय हरनानै होनाय जायो आरोखि
औ औ माने दैगुदुनायाव आरोना नोंथां औ माने औ औ औ
बिनिफ्राय बेखौ एसे ओ बे गुन्दैखौ एसे मा होननांगौ ओ एसे मा होनो ओंख्रिखौ जेनेबा संनाय बायदि दसे संगोरोनानै माने बेनि रस ओंखारहोनाय बायदि खालामग्रोनानै जे जों जे जा ओंख्रिखौ जानो लागोन माने जा होफादेरगोन बेजों होफादेर मैगं नायानो जा बेदरानो जा माने बेखौ दान्दिसे उनाव औ बायदिसिना बिदिनो संख्रि फानलु हालदै होनानै
औ
आंनि मथे ओमफ्राय बेबायदि आरोखि आंनि साननाय मानि नुनायजों आरो आंनि साननायजों आरो नोंथां
औ औ बिदिनो जोंनिखैबो बिदि न बिदिनो नुदों नोंथांमोननि बायदि न जोंनिखैबो बिदिनो आरो माने आं नुनायाव माने
नोंगौ
एखेयानो नोंथांनि बुंनायजों जा आं दा नुनायजों एखेयानो थारमाने
औ
नोथां नोंथाङा सबाइ ओंख्रिफोर जाया नामा सबाइ ओंख्रिफोर ओरैनो सबाइ ओंख्रि।
औ नोंथां नों थारखौनो होनदों आङो दालि ओंख्रिनिख्रुइ सबाय ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो औ न'फोराव दङोब्ला माने दालि ओंख्रि जुदि सङोब्ला
दालिजों लोगोसे जुदि माबा मोनसे एवनाय एबा माबा मोनसे बेजों जुदि जाफादेर गैयाब्ला आङो दालि ओंख्रिखौ बारा मोजां मोना जुदि सबायाइ ओंख्रिखौ सङोब्ला आङो गाव गोजा हारसिंब्लाबो बिराद मोजां मोनो आरोखि
औ बिदिनो आंबो नोंथां गोथाव जायोना एसे सबाय ओंख्रिया
थां
सबाय गोरलै जाबावोनांगौ बिनि सायाव सबायाइजों दाउ ओरैनो ना थाफानांगौ
औ औ
जाबाय आरो बे ओं ओंखाम ओंख्रियाबो माने जाब्रेगोन आरो एजोंहाय
औ थारैनो आंनावबो सम सम बेबायदिनो जाब्रेनाय फैयो
औ गोथाव बुस्थु जानो आरो बयबो जाबैखागोन आनो ना
औ नंगौ
एसेयाथ' जाखागोन आरो माने एसे आरो बांद्राय नङा
उम नोंगौ
बांद्राय अभार नङा तारमाने आरो नोंथाङा माबाफोर जानो मोजां मोनबावो ओरैनो आरो नोंथाङा फिथाइ सामथाइफोरनि सायाव
फिथाइ सामथाइफोरनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि नआव मोनफ्लेबाय थानाय हिसाबै जोंहा थालिरखौ बांसिन जानाय जायो।
औ थालिर औ औ
फोरनि मादाव जोंहा न'आवबो गायनानै लानायफोरा बांसिन बे थालिरखौबा नोंसिनिथिं मा होनो जोंनिथिं मालबहग होननानै गाबज्रिनाय जायो आरो
मालबक औ
फिथाइआ गिदिर गिदिर माने बिगुरा एसे रोजा बो जानो नागिरो गोदै गोथाव आरो थाइसे थाइनै जायोब्लानो माने उदैया माने थिग एबा बुंनाय बायदि मोनो
बेयो जों गोजा जाहाजि हमनायखौ जों जाहाजि
औ बेखौनो होनो खोमा ओमफ्राय नेक्स्ट सेकेन्ड जुदि गोथाव मोनो होनब्ला आङो बेखौ सेथियाव खालामनानै नैथियाव बिदिनो बे फिसा फिसा मोनसे दं सिनि साम्फा ना मा होन
औ सिनि सामबा औ औ मिथियो दे इखो
जानाय जायो थेउबो जोंहा बांसिन नैबे आं दा सिगाङाव होननाय
औ बे एसे मोजां मोना गिदिर गिदिर देरो ना इयो
गिदिर गिदिर देरोआनो सोरनावबा सोरनावबा बिराद गिदिर गिदिर सिन देरबावो
औ बिराद मोजां जानो उदै बुंनाय मोनलायो
औ नंगौ
गोथावआनो इबो
ओरैनो थ फिथाइ सामथाय बुंबावनो थाङोब्ला नोंथां जोंहा सम सम बिदिनो दखानफ्राव थाङोब्ला बाजाराव थाङोब्ला आफिल फिथाइ
औ औ
बेफोरखौ लाबोनाय जायो आरो मानि माखासे गोबां बेसेन गोसानि थाखाय लाबोबाय थानो हाया नाथा थाय गोबावजों खनसे माब्लाबा थाङो ब्ला लाबोनाय जायो आरो औ बे आफपेलजों दालिमजों बांसिन लाबोनाय जायो आंगुरफोरखौ खम जायो।
औ औ
औ
बिदिनो आंनाबो थाइजौ खान्थाल बायदिसिनाफोरखौ खान्थाल थालिर बेफोरखौ जायो आरो बेफोरखौथ' बारा जाफेरा आं माने एसे खम जायो आरोमाने दा नोंथाङादि बुंदों दे मा होनोम मोनो दालिम आफेल। एकुइसो खम जायो आरो माने ओरै आं जोंहा न'खरावहाय थारमाने।
औ
मानिदिनो अबा गो गोजानफ्राव सोरबा थांना फैबासो लाबफानाय जायो आरो माने बेफोरखौहाय
औ नंगौथारनि दा नों जेरै होनदों बिब्दिनो आरो नों दा एसे रायखांनाय हिसाबै आं दास गोसोआव फैदों जे थाइजौ औ नंगौ नोंथाङा थाइजौ औ थाइजौ खान्थाल रायखांदोंमोन ना
औ नोंथां औ बुंदोंमोन।
थनाय हिसै आं आंहाबो दासो गोसोआव फैदों माने थायजौनि दा सिजेन सिजोन थाब बोथोर ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा जोंनियावबो गैया नङा थाइजौआ दङ जों बेखौल' एसे थाफाय फथायनाय जागासिनो माने जायो बोथोर सहैब्ला फिथाइ सामथाया न'खराव गैयाब्लाबो नुसुं सिनिफ्राय लायनानै माब्लाबा सोरनावा लोगो दिगिनाव थांनानै जानाय जायो आरो खान्थालाबो बिबदिनो जायो
औ
जोंनि गामियारि ओनसोलाव जाय फिथाइखौ मोनो
औ
बेखौ जों मोनफ्लेबाय थानाय जायो आरो जानाय जायो लोगोसे ओमफ्राय जेरै जों बाजाराव फाननायफोरा जोंनि ओनसोलाव मोन गोबाङै आफपेल दालिमफोरा नङा होनोमब्ला
औ मोना
जायनि थाखाय नोंथाङाबो बुंदोंमोन माब्लाबा मायाव बा गोजानाव थांनाय एबा माब्लाबा बहाबा थांबासो लाबोनाय जायो
औ नोंथां औ
औ थिग बेबायदिनो जोंहाबो बिब्दिनो सोलियो आरो नों जेरै होनदों जोंनाव बिब्दिनो
हौ औ
दाथ' खान्था माबा जासिगोना थाइजौ खान्थाल जानो टाइम फैलायबायना आरो नै मा मा फोरबो होनो बेखौ ओरैहाय
नोंथां
आमथिसुवा फोरबोना मा होनो ए जानाय समाहाय
औ नोंथां दाथ' आमथिसुआ फैगासिनो औ दा बे थाइजौ खान्थाल जानाय सोलिबाय थासिगोन आरोखि
औ जाबायानो जानायालाय गरमबाबो मा खान्थाल जाबाथ' गम जाया नोंथां बिराद गरम जाया थाब जाबाथाय
औ जायो माने खायफा खायफानि देहायावथ' बांसिन माने गरम सिखारो सोरनियावबा सिखाराब्लाबो सोरनियाबा माखासे बेखौ जानानैनो सोरबाबा लोमजानाय बेफोरबाया सोमजियोबो माने खाय खायफानि देहाया मानि एसे मा हो होननांगौ जायो जोङो माने नोरजिया एबा मानि एसे लोरबां सुबुङा मानि माब्लाबा समाव बेखौ जायोब्ला माने लोमजानाया सोमजियो आरो देहाया जुदि जेबो जेंनायारि गैयाब्लाथ' जेबो उसुबिदा गैया जानांगौसो जोंहा थाइ सामथाइखौ उम
नोंथां मोनजासिगोन ना
औ नोंथां जासिगोन दे औ दे
औ दे